खोनादोंना नोथाङा
औ
खाम आ आं दा नोंथांजों सावरायनो सान्दों जेनेबा बिदिनो हाल साल सोंनायनि सायावनो आरो जेनेबा नों मा खालामना मोजां मोनो बिदिनो सायावनो सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादों उ
आंथ' फरायनानैनो मोजां मोनो नोंथाङालाय
आ फरायनानैनो मोजां मोनो मोननायाथ' नाथा थेवबो दा दा फरायनायफ्रा एसे जोबथ'नाय बायदि जाना दं नालाय जेनेबा माखासे बिदिनो माबा मोनसे माबा मोनसे नङा मावनाथ' जाखानांगौ नालाय मानसिया बेबायदिनो जेनेबा माबा मोनसे माव खामानि दामानि बा बेरायनाय बेफोरखौबो जेनेबा मोजां मोनो आरो आंबो फरायनायखौ मोजां मोनो ओमफ्राय नाथाय फरायनायखौ मोजां मोनोब्लाबो गासिबो बे फरायनायजोंनो सलिनोबो हाया नालाय बिनिखायनो जेनेबा खामानि दामानि बेफोरखौबो मोजां मोनफायो आरो आङो
औ
आंबो बिदिनो फरायनायखौ फरायनायाथ' जोब्बाय नालाय फरायनायखौ दोनथ'नानै बिदिनो गुबुन खामानिबो मावनानै दङ आरो बेबायदिनो
औ
दा नोंथाङा मा मा मावो?
दाथ' आं जेनेबा बिदिनो जेबो दा खामानि बेबायदि फिक्स जेबो मावाखै बिदिनो न'नि गारि दं बेखौनो सालायो आरो
अ
ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा फिसा फिसौ बिदिनो खामानिफोर बिदिनो ओ एरियायाव फैयोथ' जेनेबा बिदिनो सरखारनिफ्राय माखासे खामानि फैयो बेफोरबायदि खामानि फिसा फिसौफोरखौनो समाव मावो आरो
औ
रायजोनि जेनेबा बिदिनो खामानि
औ
फोर फैयो नालाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो
अ नोंथाङा फराय ओ फरायनाय मानि थाखाय गोनांथि होननानै सानो
फरायनायखौ गोनांथि होननानै बुङोब्ला नोंगौ फरायनाया मानसिनि थांना थानाय जिबनाव मोनसे गोनांथार बाहागो मानसिया मानो ओ
जेनेबा जन्म जानायनिफ्राय जेनेबा जोबजासिम मानसिनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो आरो जों सोलोंबायबो थायो मानसिया जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम सोलोंनानैनो थैलाङो होनबाबो लस गैया आरो जेनेबा
औ
ओ जों दिनै बे माबा मोनसेखौ गोदान नुलायबाय बेखौ सोलोंलायबाय अबेबा सोरनिबा माबा मोनसे बा जेखाइ हेबनायखौनो बा बेयावबो जुदि सोलोंनो बेखौबो सोलोंनो हायो जेनेबा सोलोङोबा गोसो होयोबा थिग बेबायदि बिदिनो सबखौबो जेनेबा थैजासिम सोलोंलाङानो आरो माखासे रावखौबो रायज्लायनो फोरोलोंलाङो
ओं
बेफोरबायदिनो आरो जेनेबा
उम
फरायनायखौथ' मानसिनो नांखाथारगौ
औ
फरायनाय गैयाबा दानि जुगाव जौगानो जोबोद गोब्राब जागोन
औ केरियारनि थाखायबो नांगौ जाहैबाय
औ थांना थानाय जिब'नाव मोनसे एकदमबारे मेन बुस्थुआ बेनो होनजायो आरो
औ जाहाथे गुबुनजोंबो थगायजाया बेफोरबायदि आरोना बेनि थाखायनो मा सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ जायो आरो औ दा खायसे मानसिफ्रा सानो आरो जबनि थाखायल' फरायो बिदिथ' थ' नङाना औ
मोनखायानो बिखौ खायसेयानो बांसिनानो मोना
औ जोङो गुबुन गुबुन खामानि मावनो थाखायबो माने जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो ना
औ नांगौ उम
ज बिजनेसनो होन ओ दस्रा गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावनाय होनसै जिखुनु सोलोंरोंथाइखौ जोंनो नांखागौआनो आरो
बेफार फालांगियावबो नांगौ नों ओ औ माबा मोनसे जेनेबा नोंनाव से केजियाव जुदि बिस थाखाब्ला थाम केजियाव बेसे जागोन बेफोरखौ नोंनाव दडाइरेक्ट जुदि नों सोंनायाव नों फिननाय होनो हायाबा नोंहा बेयावबो मोनसे लासिं सिङानो जायो
औ
बेखिनिखौनो जुदि रोंनानै थायाब्ला बेफोरनि थाखायनो जेनेबा सोलोंथायाइया गोनांथार आरो मानसिनि थांना थानाय टाइमाव नोंथाङा बेरायना मोजां मोनो ना
बेरायनानै नोंथाङालाय
बिदिनो मोनो आंबो बेरायनायनिफ्रायबो माखासे सोलोंथाइ मोनो नालाय मानसिया सोरनिबा ओ सोरबा गुबुन जाथिनि ओ कालसारखौ नुयो जानाय लोंनाय थानाय ओ गाननाय जोमनाय फाव फेसन मानसिनि रायज्लायनाय बेफोरखौबो बेरायनायनि गेजेरजों मोननो हायो आरो मानसिया
औ गासिबो सोलोंथाइ गियानखौ जोङो ओ गुबुनाव थांनानैबो बेबायदिनो नुनानैहाय माने सोलोंनो हायो माने मिथिनो हायो आरो ना
उम नंगौ बेखायनो माने बेरायनायाबो मोनसे गोनां मानसिनि माबायाव गोनाङानो आरो बेबो आरो माखासे औ
गुबुन दाबसे जायगायावनो गुबुन जेनेबा गुबुन मानसिफोरा माबोरै माबायदि संसार जायो माबायदि थायो दा जोङो बे बेफोरखौ मिन्थिनो हायो आरो ना बेरायनायनि गेजेरजोंहाय सब जायगानि जेने बा माबायाथ' एखे नङा नालाय ना गुबुन गुबुन जायो नालाय जानाय लोंनाय थानाय स्टाइल गाननाय जोमनाय बेफोरो दा जेंनाफोरखौ मा बेरायनायनि गेजेरजोंबो मिन्थिनो हायो आरो ना बेखायनो बेरायनायाबो गोनां बेरायनायनिफ्रायबो जों सोलोंथाइ लानो हायो
हायो सिनायो आरो माखासे सोलोंथाइखौ लाना फैनानै नों गावनि आंगो गामियावबो फोरमायफैनो हायो जे बै जायगायाव बेबायदि सुबुंफोरा बेबायदि खामानि मावो बेबायदि साख्रि मावो बेबायदि गथ' गथायाइफ्रा बेबायदि खेल गेलेयो बेफोरखौ जेनेबा गामियाव फोरमायफैनानै नों बेयावबो ओ जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ एसे खिन्थानानै बा सोलोंथाइ होनो हायो आरो
औ औ हायो
बेफोरनिफ्रायबो मोनसे जेनेबा बेरायनायनिफ्रायनो बेफोरखौ जुदि सिखाय होनो हायोबा बेबो मोनसे मोजां खामानियानो जाबाय बेरायनायाबो।
औ गुबुननिफ्रायबो जोङो अनसायनाय मोनबाय।
उम
उम दा आरो मा खालामनो सानबावदों नोंथाङा?
दाथ' जेबो खालामामाखै ओरैनो दंथ'यो जेनेबा। जनानै
उम
नोंथाङा जेनेबा बिदिनो टाउन सहर खौ बेरायना मोजां मोन ना जेनेबा बेबायदििनो मिथिंगानि बे समायना महरफोरखौ बिदिनो नायथिं बायना मोजां मोनो।
आं बांसिन ओ मिथिंगानि समायना महरखौ नायथिंबायनानैनो मोजां मोनो आरो। बांसिन मोनो बांसिन साबसिन मोनो आरो।
उम
आरो बारहावाफोरखौबो मा? टाउननिफ्राय मा मिथिंगानिखौ एसेबाबो साबसिन मोनो आरो आरो साबसिनखाबोना?
उम नंगौ
नोंथाङालाय?
मोजां मोनो मिथिंगाखौ नायनानै बांसिन मोजां मोनो।
औ
जोंथ' जेनेबा गिदिङानो ओ सप्तायाव नङाबाबो जेनेबा मासाव सप्तायावथ' हाद्राया बेनो जोंनि जेनेबा बे मिडल क्लास मानसिफोरनि थाखाय बेरायबाय थानायाबो बोरैबा साननो थाङोबा खहायानो थाखानाय रांनिफ्रायसो खहा खरस जायो नालाय जोंनि मानसिनाव बारा ओ बेबायदिनो जेनेबा मावनाय हाबा रेगुलारलि जे सानफ्रामबो फैसा हाबनाय मोनसे इनकाम गैयाबा मानसिया बेरायबाय थानोबो एसे दिगदार जायो।
औ जायो जायो
बेखायनो जेनेबा बेरायो नाथाय खाथि खालायावनो बेरायो। बिदिनो गोजान जायगायाव बेरायाखै दिनैसिम आसामनि अनगा बार फेराखै जेरावबो आसामनो बेरायदों बेरायब्लाबो ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा खाथि खालायावनो बेरायदों जेरै जोंनावथ' दा एसे अरुणाचल एरिया खाथि बे अरुणाचलनि माखासे जायगाफ्राव बेरायदों मिथिंगानि मिथिंगायानो सोरजिनाय माखासे जेबो समायना समायना सावगारि दं बेयावबो।
औ औ
बेफोरखौनो नायथिंनानै फैयो आरो जेनेबा।
औ औ आंबो बिदिनो बांद्राय गोजान थाङा बेबायदिनो खाथि खालानि जे जायगायाव ओ एसे समायना जायगा बेरायथाव दङ बेफोरावनो बेरायो आरो बेफोरावनो बेरायनानै मोजां मोनो।
नोंथाङा गामियावबो बेरायना मोजां मोनो नामा?
औ औ गामियावबो बेरायना मोजां मोनो आङो। आरो बिदिनो गामिनि खाथि खालाबो बेरायो।
उम होमबा नोंथांजों सावरायना जोबोर मोजां मोनबाय सावरायबावगोन इयुनावबो दा जोंना समा जाबायमोन नोंथां
औ जाबाय